हेलोव
औ खोनादों नोंथां आङो आङो ओरैनो दं र एसे अब्ला गामियावनो दं
औ बिदिब्ला दिनैनि जोंनि रायज्ला जानो गोनां आयदाया दावबायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा बुङो
औ जागोन दे औ
बिदिब्ला नोंथाङा दावबायनानै माबोरै मोनो?
बुहुत मोजां मोनो आरो ना गोसोफोरा दावबायनानै मोजां जायो। माने बबेबा दुखु थानायाव ओ गोसोफोरा एसे खुसि जायो आरो दावबायनानै औ
आरो दिनैसिम आंबो दावबायनानै जोबोद मो मोजां मोनो।
औ औ
आरो दिनैसिमाव अबाव अबाव दावबायफेरखो?
आङो दावबायनाया इदिनो बारा गोजानाव दावबायफेराखै आरो ना। जोंनि थिंनो सानदाब बायनाया इदिनो ओ बहा बांसिनानो जोङो गुवाहाटिफोरावनो बांसिन बेरायनाय जायो आरो बहाबा बहाबा हाजोफोर थानाय जायगाफोराव एसे थांनाय जायो आरो।
औ औ खोनादों नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङालाय?
आंबो बारा गोजानाव दावबायनाय जायाखै खाथि खाथि खालानि दैमा दैसा सेरावनो बिदिनो बेरायला बायदों आरो बिबार बागानफोर थानाय जागायाव।
ओमफ्राय नोंथाङा दावबायनानै माने जेनेबा दावबायनायनि माबायदि इम्परटेन्सखौ मा बुंनो सानो नोंथाङा?
दावबायनायखौथ' मा बुंनो आरो
औ औ जेनेबा माबायदि दावबायनानै दावबायनो मानो नांगौ। जेनेबा एसे बुंजागोन नामा?
नआव थानानै हारसिंनो बिदि जबाय थाबा माने जेबो रोङा एसे एनै दावबायनांगौ दावबायबाथाय नुनानै माने एसे एनै सो लानाय जायो। नुयि जागा
औ औ
औ
नोंथाङा माजो बांसिन दावबायनायनो मोजां मोनो? गुबुन हादोरावथ' बिदि थाङाखो यै थाङाखै थांनायालाय खिन्थु थांफेरबाय मोनसे मोनसे जायगायाव जोंनि खाथिनिनो हादर दंना मोनसे। गुबुन हादोर होमबाथ' जोंनि जेनेबा हादरनि बाहेरायाव नङा होमबा? थ' जोंनि बाहेरनि हादोरावबाथ' जों मोनसे दं हादर साखाथियावनो खो थांफेरबाय आरो बे जायगायाव। औ नोंथाङा?
आंबो गुबुन हादोराव दावबायफेराखै खाबु मोनोब्ला दावबायहैगोन आरो।
औ औ औ। नोंथाङा माजो दावबाना बांसिन मोजां मोनो औ। नों बुंलाय नों बुंलाय।
मा होनदोमोन?
नोंथाङा बुंलाय देलाय बुंलाय मा बुंहरदों? बुंग्रोलाय।
नोंखौ बुंदोंमोन ओ गुबुन हादोराव थांनो खाबु मोनो ब्ला
औ।
नोंथाङा थांगोन ना थाङा?
थांगोन गुबुन हादरावथ' जेनेबा दावबायनायाथ' बुहुद थांनो लुबैयो आरोना लुुबैनाया गोसोआ। गुबुन हादोरनि जायगा बार हावा माबायदि माबायदि माने जोङो नुनायावथ' बुहुत मोजां नुयो नालाय। दा जों थांना नायबाबो माने जों गोसोआ माबायदि मोजां मोना माने बेबायदि नोंगोना नङा? बेफोरखो माने मिथिनो एसे लुबैयो आरोना। गुबुन हादोरनि मानसिफोरजों रायलायनानै माने माबायदि रायलायो बिसोरो बिसोरनि साननायफोरा माबायदि बिसोरखौ माने मिथि थिनो थाखाय एसे लुगैयो आरो गोसोआ। फाय गुबुन हादोरनि माने बिसो नि गाननाय जोमनायफोर रा माबायदि बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ एसे बायनो बायनानै लाबो गानफैनो बिदिनो जायगाफोर बेलेग बेलेग मोजां मोजां जायगा नुयो नालाय। बेफोरखो थांनो लुबैयो लुगैयो बुहुत बुहुत लुगैयो।
ईम।
आरो माजों दावबायनो लुबैयो।
ओरैनोथ लासिमो। बांसिनानो आङो ओरैनो खाथि खालायाव बाइकजों बांसिन दावबायनो लुुबैयो आरो बाइकफोरसो बाइकफोरसो माने बाइक ओमफ्राय उनावहाय आरो गोजान गोजानाव जुदि जोङो थांबा बिदिनो ट्रेनजोंबो दावबायनो मोजां मोनो ओमफ्राय उनावहाय आरो बास। जोबो इसे मोजां मोनो खिन्थु बासजों बारा सेफटिगोन आरो ट्रेनफोरजों बांसिन मोजां मोनो ट्रेन नङा बाइकफोरजों नोंथाङा।
आंबै ट्रेनजों मोजां मोनो।
उम।
बास। जों बारा मोजां नाङा।
नोंथाङा मालाफोर जेनेबाफोर प्रब्लेम जाफेरदों नामा ट्रेन्स दावफैनायफोराव बिदिनो माबाफोर प्रब्लेमफोर दंमोन माबफोर जाफैदों नामा जिउआव।
प्रब्लेम जानाया जादोंमोन।
औ औ। उम।
बारा गोबावजायाखै आरो जानाय।
नोंथाङा ओरैनो बेसे गोबावसो माने बेसे बेसेसो गोबाव माने बेसेसो गोबां बेेराय माने दावबाय फेरखो नोंथाङा‌
उम बांद्राय अरदाव हैफेर मोनाखै।
ओं।
खाथि खालायाव। दावबायो नालाय बांद्राय गोजानाव थांनाय। जिया।
ओ। ओ।
बेखायनो।
औ स्कुटिफोर दावबायाबा नोंथाङा ना स्कुटिफोर दावबाया।
औ दावबायो। बांद्राय गोजानसिम दावबायफेराखै। खाथि। खालायाव बिदिनो।
नोंसिथिंबा हाजो दंसो डारो होनबा खााथि खालायाव ना।
अ जोंनिथिं हाजो गैया।
दैमा दैसा बो।
दैमा दैसा बिदि खाथियाव गैया गोजानाव। दं आरो। औ।
ओमफ्राय जोंनिथिंबो। खाथि खालायाव दङ खायसे। हाजो दङ दैमाबो दङ। मोनसे मोननै दं आरो औदिनखालि उम
औ
उम
आरो बिबार बागानफ्रावलाय बिबार बारिफ्राव थांनो माबोरै नाङो
द बेबारिया बिबारनि बेलेग बेलेग बिबार थानाया माबायदि समायना नुयो आरो ना
औ
जुदि माबाफोर अखान्थि थाबायथाय बेफोरखौ नुनानै गोजोन नांङो आरो
औ नोंगौ
अ
औ आंबो मोजां मोनो
नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा आटसा मा ओंख्रि खिथानो हागोन नामा एसे
जोंहा औवा मेवाय जों ना
उम आदसा मा मा नाजाखो मा मा आं जाथवाखैनो एसे खामानिआव बेसथ मावबाय दंमोन आं माने प्लास बेनि थाखाय माने जानोनो हायाखै थाखाय
जोंहा फिथिगिरि ना आरो मावा ना गोरलैमोन
अनलाखारैखौ इसेखिनथानो हागोन नामा
अनला खारैखौ माने अनला जायाखै अब्लाबो अनला खारैनिखौ खोनथा जागोन आरो अनला खारैनिया फार्स खाथियावनोहाय माइरंखौ सुना लाग्रो नांगोन सुना लानायनि उनाव माइरंखौ अन देना लागोन आरो
औ -औ
अन देना लानानै जेनवबा जोङो ना बा बेदरफोराव होगोन बेखौ एवफ्रामना लागोन
उम
एवना लानानै बेखौबो औवा मेवखौ बेसे एसे होगोन एसे होनानै दैखौ होनानै दैया जेब्ला गोदौवो अब्ला बे जे उन गुन्दै देनाय बेखौ बेयाव होगोन
आतसा
एसे एसे इदिनो गारनानै होगोन आरो हब्लाना ग नङाबा लद्रा जानो नायो नालाय औ
नोंथाङा नोंथाङा दावबायनायाव ओ बेबायदि जेनेबा जानायफोरनियाव माबाफोर प्रब्लेमफोर मोन्दों नामा ना इदिनो माबायदि जानायफोरा माबायदि जायो नोंसोरना दावबायनायाव फोरा
जानायाथ' इदि प्रब्लेम मोनफेराखै आरो नोंथाङा थ गोजानाव दावबायफेरबाय ना
बारा गोजान दावबायफेराखै आं आंबो दावबायनायालाय एसे खाथि खाला दावबायदो आरो
अ अब्ला जानाय मुवा बेसाद खौ गलायाव बायो ना न'निफ्राय लाङो
ओरैनोथ' आङो मासि मेक्सिमाम न'निफ्राय लांङो आरो ना लांनायालाय ननिफ्राय बिदिनो बारा गोबांथ' लांनो हाया हाया नालाय एसे लांनो जेनेबा एसे जा-मोनसे बोथिसे बो थिनै जानो हानाय खिनिखौ ओमफ्राय जुदि जुदि आरो जुदि थोआबाथाय इदिनो हथेलफ्रावबो एसे जालाङो आरो जानायालाय उम जानायावबो बिदिनो मालाबा जोङो फैसा फोर थाख थाबाथ जेनेबा जेबो प्रब्लेम जायो बुंङा खिन्थु जोंनाव जुदि फैसा गैया आखायाव बादामफोरखौल' मोनो आरो प्रब्लेमजायो आरो
ओमफाय
नोंथाङा माबाफोर जेनेबा बबबा दावबायनानै जोबोद गोजोननायफोर मोनदों नामा बबाफोर थां-थांनानै
औ
उय माबायदि गोजोननाय मोनदों मोन एसे खोनथानो हागोन नामा
गोजोननाया गोजोननायाथ इदि गोजोननाय नोंङा अब्लाबो नआव थानायनिसाय गुबुनाव थांबा माने आलादा जायो आरो ना गोसोआ माने न जेल गाज्रि साननायफोरखौ बेखौ बावगारलाङो आरो माबाफोर दुखु दंबाबो खबा हरनाय
अ
ओंखायनो फ्रि मोनना लायो माने
आदसा
आरो दावबायनो थांङोब्ला नोंथाङा हारसिंङै थांनो मोजां मोनो ना लोगोफोरजों थांनो मोजां मोनो
औ ओरैनोथ आंङो दावबायनो हारसिंनो मोजां मोनो बांसिन ओमफ्राय लोगोजोंबो एकदमबारे माने लोगो एखदमार गावनि असे लोगो थारबाथाय मांसि मोजां मोनो आर ना गावनि लोगो जुदि आससे लोगो थाद थां थाबाथाय माने इदिनो जोंङो इदिनो रायलाय रायलाय बेरायना बेरायनानै मोजां मोनो बिदिनो जों एसे इन्जय खालामनानै माने गावखौनो एसे मोजां मोनो आरो खिन्थु मालाबा टाइमाव जुदि आंनि गोसो जुदि माबा गावनि गोसोआव जुदि एसे दुखु थायोब्लाथाय हारसिं बेरायनो मोजां मोनो मालाबा मालाबा थाइमाव आरो हारसिं इदिनो थांनानै बेरायहैनानै औ औ ओमफ्राय इदिनो हारसिंबो मोनदांमो हारसिं मोनो ओमफ्राय लोगोफोरजों एसे
औ आंबो लोगोफोर जों बांसिन मोजां मोनो।
उम उम उम
लोगोफोर थाबा बांसिन गोजोननाय नांङो।
गोजोननाय नाङो ओम ओम ओम
ओमफ्राय नोंथाङा मिथिंगाफोरखौ माबायदि मोजां मोनो मोजां मोना मोना जेनेबा जेनेबा मिथिंगाखौ मोजां मोनोना औ मोजां मोनो मिथिंगानिनो बिदि बिदि हाजो हाला बिफां लाइफां बेफोरखौ मालाबा नायनासि नायनानै मोज मोजां मोनो आरो
औ
बिदिब्ला जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा?
औ जागोन दे।